अ आदा खोना दोंना अ बाय खि खबर बोरै ओरैनो।
बाखि खबर थिगैनो दोङो
अ दोङो दे आंनियाबो गेजेरावनो मा खालामदों। गैला।
ओ आङो दा जिरायनानै दोङो
अह जाखांबायबा अह जाखांबायबा। आम ओ जाख थवाखै र'
हाथआखैना।
उम उम बिनिबा नोंजों मोनसे दों आं ओरैनो दों
ओ दे बुं।
दिनै आं नोंजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानै जो। माने उम आ बर' हारिनि बागै। ओ अ अ अ। माने बर हारिया मानो माने डेभलप जायाखै आरो ना मानो थालांदों गुबुन हारिफोरबायदि। दिनैसिमबो नङा होमबा बेनि सायाव सावरायनो सानैजों उम माने दाथ' दाथ' जोङो बुंनो थाङोबा जोंनियाव दा नों आसामाव नङा होमा बुहुदा कास्टनि मानसि थायो जेरै दा मेन इसोरनोथ' दा मेजरिटिया बारा एसामिसफोरा। बिसोरथ' जोंनिबायद बुहुद दडेभलप जाबाय। नङा हबा फाइनानसियेल डेभलप जाबाय एडकेस खेनबो डेभलप जाबाय। आरो बहुद जेरावबो माने ए जोंनि साय बुहुद मोनफ्रोमबो बिथिङाव इसोर माने डेभलप आरोना इसोरो उम खारनखौ बुंनो हांगोमोन नामा? माने बोरै बोरै जानाय? नोंथाङा एसे एक्सप्लइेन खालामनो
थारैनो थारैनो फंबाय ओ नोंथाङा जि माने आंखो कुइसन सोंनाय बा जेनि सायाव बुंनो होबाय बेयो मोनसे मोजां बिखय दा बेनो गुबुन माने आ ओ हारिनि सुबुंफोरा जौगानायनि मेन ना मा होनो खार'नानो जाहैबाय माने बिसोरो ओ बिसोरनि साननाय हनायफोरा जोंनिख्रुइ एसे आलादा बुंनो थाङोबा बिसोरनि मा होनो खस्थ' खालामनो हानाय ओ माबाया मा होनो गोहोआ बारासिन बिसोरो बिसोरो माने गासिबो बिथिङावनो बिजनेसनिफ्राय लानानै फराय लानानै जायखि जाया खामानियाव बिसोरो माने गावखौ बावउसोमनानै मावनो। हायो बिसोरो। ओ बेखायनो बिसोरो माने ओ गुबुन गुबुन बिथिंफोराव दावगानो हादों आरोखि। दा बेनि अनगयैबो। ओ बिसोनि जिथ बा माने एकाडेमिक माने आ। सोलोंथाइ होनाय। बे माने सोलोंथा। होनायानो गुदिनिफ्रायनो मोजां जाखा फाथो माने दा बे गुदैनिफ्राय मोजां होनाय जाहोनायनि थाखाय। बिसोरो माने ओ देरनायसिमहालागै गावखौ माने बुजि मोनखानाय जायो। बबे लाइनथिं थांनायानो मा जागोन। मा जाया थ' बे जानो मोन थाखाय बे जेनेबा मोन बे जौगासारनाय हारि हिसाबै सिनायथिनो हादों ओ बेनि अनगायैबो आरो गुबुन माबाफोर दंबा फंबाया? खालामजाबावौ
अ अ माने ओ आंनि आंनि बायदिब्ला इनो आरोना मोनसे हारिया ओ मोनसे खासथा बा मोनसे हादोरा एबा मोनसे ओ सिथेदा देबॣंक जानोबा मेन माबायो जाहैबाय ओ रिजन कारनानो जाहैबाय जोंनो इडुकेसनेल नांगौ आर ना सोलोंथाइ। थाथारनो सोलोंथाइया खालामो आरोना फारसेथिं जोंनिया मानो होनबा आगोल जोंनिया बुहुत सोलोंथाइ लानाया खममोन। खायसेफोरखौ बुजियामोन। गुबुन हारिफोरजोंबो थगायजायोमोन। नङा होमबा? फारसेथिं जोङो बर' हारिया एखमायाव मा होनो जौ जौफोरजों गबबना थायोमोन। जायनि दारै जोङो माने माबायदि फरायनांगौ माबायदि सोलोंथाइ लानांगौ आरो माने दिनैनि माने बै समाव माने हादरा मा थासारियाव सोलिबोदों। मिथियामोन जौफोरजों गब गब'नानै थायोमोन आरोना फारसेथिंथ' ओरैनो जोंना इकनमिक्स एबा फाइनानसियेल रांखावरिफोरा बुहुत प्रब्लेममोन ओमफ्राय गथफोरखौबो जोथोनला जो-थोन लानानै मोजां गाइद होना या माने खमयाव नङा होमबा? फारसेथिं आरो जोंनि बरनि थासारिखौ। खौथ मा बुंनो आरो एखमयावथ जोङो गावद गावनि एनानायनि बुहुत मालाया जोंखौ एरनानै गावदो गाव दावराव दावसि खालामनाय बेखमयाव जोङो बरफ्रा एखमायाव जों माने इमान मोजां स्कुलफोरावबो मोजां सोलोंथाइ लानो हायासै इनि। बेनि थाखायबो जों थालांनो गोनां जाद। नङा होमबा फारसेथिं आरो जों। कुलाव थांनाय फरायनायाथ बाद दोन बे खमायाव जोङो मा ओंखामखौनो बोथिसे मोनजानायानो बुल नङामोन होन। खमायाव जों बुहुद माबानिफाय फानाय मानसि आरोना एसे मा होनो गोलै। ना थानाय एबा मा होनखो जिरनिफाय फैनाय हारि। बेखायनो जोङो दिनैसिम। बिदो माने बिसोर बहुद जौगालांबाय आरो जोंनिसाय। आरे बेनो जोंखौ गथाय माने गाहायाव दोननो नाजायोसोर नङा होमबा। मायबा नङा मायबा मोनसे जौगानो नागि। माबा मोनसे मा प्रब्लेम खालामनानै जोंखौ एसे माहोनो खोख्लैना दोनलांनो नाजायो। नङा होमबा आगोलनि खमायाव।
माने औ थारैनो माने बिसोरो जिहेथु। आथिखालाव ओ जौगाखानाय हारि जाबाय नालाय बेखायनो। गुबुन माने आ-उन्दै हारिनिखो जेनेबा बिसोरो गावसोरनि सिङावनो थाजानायखौ लुबैयो। बे जाहोननि थाखाय जेनेबा गुबुन ओ हारि हारिसाफोर। बाबो जेनोबा
उम उम ओ- दाबो जोंनियाबो दाबो दाबो जोंनियाबो आगोलनि बादि नोंला बुथ। दाबो मोजाङाव फैनो फैबाय बायबाय आरोना बहुद। मोजाङाव फैबाय दाथ नोङो साफ्रोमबो नखरावनो। फरायनो थायो आरो आगोलनि बायदि नंला जोंनि बरफोराबो दानिया बाहाय सोलायबाय फारसेथिं दिडिसिप्लिन जाबाय फारसेथिं आरो एसे गथफोरखौबो गाइद होनो हानाय जाबाय आरो मोजां सोलोंथाइ लायो जोथोन लायो आरो दा जोंनियाबो डेभ्लपिंआव दोङो आरो बुंनो थाङोबा नङा होमबा।
थारैनो माने जोंनि बरआबो गोदो जेबायदि थासारि दंमोन। बेबायदि थास गैला आथिखालाव जोङो नुनो मोनदों माने गुबुन गुबुन जौगानाय हारिफोरजोंबो। ने आफ फेर फाथिनो हानाय माने आ- मोनसे।
माने जोंनि बर'आबो इसोरजोंबो फेर फाथि हानाय गोहो दं नाथाय मोनसे कन्डिसनाव जोंनि बर'आ थांलांगौ जाहैबाय जोङो फाइनानसियेल उइक फाइनेन्स जोंनि जोंनि हारियाव जोंनि जाथियावबो माने बहुत गोरों गोरों गथ' दङ मोजां मोजां टेलेन्टेड स्टुडेन्ट दोङो खायसे न'खराव मा जायो बहुद माने फैसा रांखावरिनि थाखाय जोङो हायार इडुकेसन लानो हाया खायसे बुस्थुफोराव बेनि जोङो थालांनो गोनां जायो आरोना
औ माने उम बेनो जेनेबा ओ जोङो जोंनि गेजेरावबो माने गुबुन हारिफोरबायायदि रोंखा राखा सुबुंफोर दोङो नाथा य माने रांखान्थि जेंनानि थाखाय जोङो गोजौ सोलोंथाइखौ लानो हायैयाव माने गुबुनफोरजों ओ रुजुुनाव थालां गोनां जायो आरोखि दा बे बैफोर माने रां खान्थियानोथ' माने मोनसे आ माने हान गदेरनि मदजा खो सालायो नालाय माने रांखान्थिया दों रां थाबानो गासिबो थायोनो
थायो जोंनि अक्सिजेन बायदि जाना माने रांखान औ औ दा अक्सिजेन बायदि जाना अक्सिजेन बायदि जाना दोङो जेरखम रांखान्थिया जेरावबो जोंनो फैसा नङाबानो खामानि जाया नङा होमबा
औ दानि ओ फंबाया बुंनाय बायदि नो आं फंबाय बुंनायाव हानद्रेद पार्सेट माने ओ सापर्ट दङ जेनेबा रां खान्थियनो जोंखौ माने सोलों थाइखो लानायनिफ्राय बनसिथ' खालामनानै दोनो जोङो खिजाने माने सोलोंथाइ खो लायोब्ला बैफोर माने गुबुन हारिफोर बायदि जेनेबा जोंबो माने डक्टर इन्जि जिनियार गुबुन गुबुन ओ बिथिङाव जोङो दावगानो हा हागौमोन खिजा ने
हागोमोन हागोमोन दोङो जोंनि बर' बहुत टेलेन्टेड टेलेन्टेड स्टुडेन्ट ओंखारो मोजां दङ आरो स्पर्टस लाइनावथ' बहुत ओं आरो फारसे रां खावरि थिं थाखाय नों गारनानै माने द्रप आउट खालामनानै खारनो गोनां जायो खामानिनि थाखाय नोङा होमबा? बहुत न'खर
औ मेन मेन मेन माने ओ हारिया दुगायनि मेन ओ जाहोना जाबाय ओ रांखान्थि आरो मा थानांगौ मोनसे एदिसन
इडुकेसन इसोर मोननैया जुदि थायोबा हमथानो हाला
औ थारैनो दा इडुकेसन आरो रांखान्थि बेयो माने मोनसे हारि जौगानो बा मोनसे हादरा जौगानो थाखाय बे मोननै माबाया गोनांथार बेखौ जोङो साननानै लानो हायो थुलमुलकेबाबो
साननो हायो हायो हायो नोंगौ
औ
बिसोर मोननै गैयाबा जोङो माने हाया आरो थारमाने मोनसे हारिया जों जों गोरों जाबानो सोलोंथाइ लानो हाबानो जोंखौ रावबो ना नाथयनो हायाना जोंखौ गाबो डमिनेट खामनो हाया। नोङा होमबा जों जों मोजां सोलों
अ औ सोलोंथ थानाय सोलोंथानाय थानाय मोन से मोन सासे सुबुंखो माने गुबुन हारिनि मान सिफोराबो माने जेबो खालामनो हाया थारमाने रोंखा राखा जायोबा माने अ ए गुबुनजोंबो दान्थे बिदान्थे खालामनो हानाय मोनसे ओ माबाया थायो बेनाव जयगथाया थायो माने
जेरावबो नों खामानियाव होयो आरोना जेरावबो नों सोलोंथाइ थायोब्ला मानसिया एसे मा होनखो ओ दिडिसिप्लिनावबो थानो हायो आरो मोजां साननायफोराबो मोजां जायो एसे
औ आरो आरो नैबेबो मोनसे नैखौबो आं मोनसे सानो जेनेबा बर'फोरा गावखो माने नैसा सानना लायो माने मा होनो जोङो फुख्रि फिसा हारि जोङो माने सुबुं अनजिमाया खम जों गुबुनजों माने फेराथिनो ह हानाय नङा बे मोनसे माइन्दसेटआ जों जोंनि माने हारिनि सुबुंफोरनियाव दङ बेखायनो बै माइनसिया थायोब्लाबो मानेसे मोनसे हारि बा सासे सुबुंनि ओ सोलोंथाइ लानाय बा जौगानाया थादनो गोनां जायो आरोखि दा बेफोरनि थाखाय जेनेबा मा होनो एकाडेमिक गाइदआ मोजां जानांगौ उन्दैनिफ्रायनो इ बै माने हायि सोदोबफोरफोरखौ बा हानाय नङा उमुख खालामनो हानाय नङा उमुख थांनो हानाय नङा बेबायदि मोन मोन माबाखौ साननाय हनायफोरखौ
बोखारनांगोनखार दाबोथ' जों नुदो जोंनिया जोङो जोङो दाथ' जों जिबायदि नुददों जोंनियाबो माने पास बोसोर दस बोसोर बेनि उनाव जों इसोरजोंनो खमान जाहैगोन ने रखम आर ना दाथ' जों जोंनि हारिफोराबोथ' रावबोथ' मानैै उन जानानै थाया
ओम थारैनो माने जोङो दानि जितुबा बर' माने जोंनि हारिनि जौगानाय थ' बे जौगानायखौ दि नायोब्ला उननि जि बोसोर आरो नैजि बोसोरनि उनाव जों गुबुन हारिफोरजोंबो माने समान जाहैगोनखौ साननो हायो आरो न
थिगानो थिगानो आजा होमबा ना दिनैनि रायलायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै दे ओ दे दे दे अ दे दे दे